हेल' नोंथां।
खोनादोंना औ खोनादों।
नोंथाङा दायो फ्रियावनो दंथ'योना?
औ आं फ्रियावनोंथयो दंथ'यो दायो।
होमब्ला नोंथां जोंङो गानाय। जोमनायनि सोमोन्दै फोरमायलायनो सावलायनो हागोन ना नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां।
होमब्ला आङो जागायजेननोसै नोंथां।
औ जागोन दे।
औ गाननाय जोमनाय होनोब्लाथ' जोंङो। गावनि बर'निखौनो होनसै आरो आङो बर'नि ट्रेडिसनेल ड्रेसखौनो, होननानैनो बुंसै जेरै ट्रेडिसनेल द्रेस होनानै बुङोब्ला हिन्जावफोरनिया, दख'नाखौनो जों मिथिनो मोननाय जायो। आरो हौवाफोरनिया गामसा। जोंङो दख'ना होननानै बुङोब्ला दख खनायानो। दख'ना जायखौ जोंङो दानानै न'आव दानानै बो गानो ओमफफ्राय बेलेगनि मेसिनफोरनिबो गानो आरो ओमफ्राय दख'नाया मोननै रोखोमनि लांगा दख'ना आरो।
औ
मोनसेया लांनागा दख'ना जों मोनसेया। मोनसेबो नाम दं आरो मोनसेखौ बावबाय आङो नोंथां। ओमफाइ दानायाख खौ माने जोंङो दानानै बांसिन माइदिनि गोदोनि समाव गाननाय जायोमोन आरो दानानै बांसिन बायदि मेसिनफोर गैयामोन नालाय जोंबो बांसि -न दानानै गाननाय जायोमोन आरो जेरै दख'ना आरो जोङो गोबां गोबां बेलेग बेलेग रोखोमनि खुन्दुंनिफ्राय जों दख'नाखौ दानो हायो जेरै मास्राय दङ'नो ओ जिरस दङ' ओमफाय मुगा दङ' इन्दि दङ' गोबां रोखोमनि खुन्दुं जों मोननो मोननाय नाय जायो आरो बेनि जोङो बे खुन्दुंखौनो। जोङो ओंखाम मायदि सिफ्लेनानै गोदोनि समाव बांसिन गाननाय जोयोमोन आरोना नोंथां बांओं खामानिस फ्लेनानै खुन्दुंखौ सिफ्लेखांनानै बेखौ सोंसिगोन होमबा आङो दानायनि माखासे बाथ्राफोरखौ नोंथाङा फोरमायना होनसै
औ जागोन
ख'ना दायोब्ला जोङो गिबियाव मुस्रा साग्रोनांगौ मुस्राखौ साखांनायनि उनाव जोङो जिखौ सोंसिगोन माने खुन्था लुनानै गोलाव सोंसिगोन आरो माने गांबेसे गाय गो दागोन गांबेसे दख'नाखौ दागोन इबिदि हिसाब लानानै जोङो जि खुन्दुं-खुन्दुंखौ साखांनानै सोंनाय जासिगोन सोंनाय जानाय सोंखांना बेनि उनाव जोङो थोरसिगोन थोरनानै खायसिगोन खायथाजों खायनानै नो खनसिगोन नो खननानै साल जोङो थिखोनाय जासिगोन आरो साल खुन्थायावहाय आसोल खोनदोखौ सिखो हैनानै माने जोङो खुन्दुंखौहाय माइदि सोबखांनानै बो जोङो माइदिनि दानो हायो आरो ओमफाय आगर गुबैनिबो जोङो दानो हायो होमबा आं मा आगर गुबैनि थोनायखौ खिन्थानोसै आरो। आगर गुबैनिखौ दायोब्ला खुन्दुङा गोमो- गोमो जासि गोमो दख'ना गोमोनि दख'नाखौ मोनबाथाय ओमफाय बेवहाय साला सालखुन्दिया हरसिगोन साल खुन्दिया हरनानै रासो थासो रासो होसिगोन ओमफाय बेवहाय सेवारि बालेक ओमफाय गनसा गान्दै ओमफाय गरखा गोबां रोखोमनि आइजें थाङो आरो बेहाय जायखौ जोङो दानायाव बाहायनाय जायो ओमबा जाय जिखौ दानो थाखाय जोङो जिखौ मोजां खालायनो थाखाय जोङो फिथर फिलथर नामा बाहायनाय जायो आरो इखौ बाहायसिगोन बाहायनानै जिखौ दान सि दानोनै जोंङो बिदिनो जिखौ दानाय जायो आरो ओमफाय जि दानाय समाव जोङो सिन होना लाखायो खुन्दुंआवहाय बेसेबां गोलाव दाबा गांबेस जेजा गांसे जागोन बेनि आखाइनि - आखाइनि मुजों जोङो सुनानै ला खायो आरो बेसेबां जे दासिगोन ओफाय जों हाख'नानै दोनसिगोन बे हाख'ना दोननाय दख'नाखौनो माने जोङो गानो आरो न'आवबो गाननो थाखाय दोनसि गोन ओमफाय फाननोबो थाखाय दोनसिगोन ओमफाय बेनि अनगायैबो जोङो बेनि अनगायैबो हौवाफोरनि थाखाय जोङो गामसा बर'फोरनि गाननो थाखाय गा गामसा आरो बे गामसाखौ जोङो बो दायो गोदोनि समाव बांसिन दानि आथिखाल मुगायावसो जोङो बांसिन गामसा दानाय दख'ना लुनायखौ जों नुनो मोनला मानोना जोंना गोरलै जायखौ जोङो खस्थ' बांद्राय बारा खस्थ' नङिनि गेजेरजोंनो जोङो दानो हायो आरो।
औ
दानो हायो बेनिखायनो। बांसिन आथिखाललि मुगायाव जोङो नुनो मोननायब्ला जोङो दानाय। दख'नाखौ बारा गाननाय नुनो मोना आरो बा दख'नाखौ गानबाबो दामफोरा बांसिन जायो मान मानोना बेवहाय आखाइनि खस्थ' बिनिखायनो बांसिन जायो ओमफ्रायाय जोङो मिन सिननिफ्राय बा जोङो आराम मेसिननिफ्रायनो सानसेयावनो जों गोबांथा ओ-रोखोमनि माने गोबांथार रोखोमनिबो आरो बुरजाबो मख'नो हायो बेनि थाख आथिखालनि मुगायाव जोङो दानाय दख'ना गान्नायखौ जों। नुनो मोननाय जाया होमबा नोंथाङा। गाननाय-जोमनायनिबो माखासे बिफोरनि सोमोन्दैनो आंनो फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
औ हागोन-हागोन नोंथां।
अ बा।
आंनि जि औ जागोन दे।
जो जि आंनि मोनदांथियावहाय ओ गाननाय-जोमनाय ओ। बियो खौ। नायोब्ला बा, नोजोर बोयोब्ला जोङो गोदो-गोदायनिफ्रायनो ओ नाहर। होबो नांगोन जि गोदो-गोदायहाय जोङो माबायदिहाय। जोङो दानानै गानोमोन जिखौहाय माबायदि दिहुनोमोन ओ बेखौहाय जों। ज ओ नायग्रोनांगोनहाय गोदो-गोदाय जोङो। जिखौ दुरुनो थाखाय बा जोङो गामसा बा। दख'नाखौ दिहुननो थाखाय गिबियावहाय जोङो इन्दि दंफां निफ्राय ओ। सोमजिनाय जि इन्दि एम्फौ। बे एम्फौआवहाय सिगांग्रो ओ फिनां। फियो बिनि उनावहाय जोङो बे इन्दिनि जि ओ खुन। बे खुनखौहाय जोङो। खुननिफ्राय जोङो थावख्रि माबानानैहाय जोङो ओ। खुन्दुं दिहुन बे खुन्दुंनिफ्रायनो जों। ओ दख'ना गामसा बेफोरखौहाय जोङो।
लाबोनानैहाय गोदो-गोदायहाय गान
आइजो।
ओ माखासे ओ आ। दाननानै गानोमोन होन जेरैहाय हाजो आगर। आगर थाइ आगर। बिनो रोखोमनि आगर ओ दानानैहाय। ओ सना गाननाय जायोमोन आरो जों गोदो-गोदाय।